हेलौ
हेलौ नोंथां
हेल'
हेल' नोंथां
अ नोंथां
औ खोनादोंना नोंथां
अ खोनादों नोंथां खोनादों
अ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ
आं दासो जाखांनानै जिरायनानै दङ बार जादों आरो लामा
नोंथाङा ओजों दसे सम रायलायनो हागोन नामा हेलौ खोनादोंमोन नोंथां हेल' हेल' नोंथां औ नोंथां नोंथाङा जों दसे सम रायज्लायनो हागोन नामा
अ हागोन नोंथां हागोन
अ ओ नोंथाङा गोदोनिजों आरो दानि जुगनि बागै एसे सावरायनो हागोन नामा
अ जागोन दे नोंथां सावराय जागोन दे औ
माने गोदोनिजों दानिजों माबायदि सोलायहनो हमबोदों जेनेबा मुगाया एसे फोरमायना होदो‌ दे नोंथाङा
अ सोलायनाय ना
औ नोंथां
औ सोलायनाय होननानै बुङोब्ला अ जुगा गोदोनि समावहाय खोब माने ओ नर्मेल माबायाव सोलियोमोन आरो एबा जेनेा हमनानै ला नोङो मावनायावनो होन दांनायावनो होन
औ
बेनिफ्राय ओ गारि मथर गैबाङामोन जोंनि आबहावाफोराबो माने एथ'बां गुबुंले नङामोन।
औ
दा दिनैनिजों दानि जुगनिजों गोदोनि जुगनिजों रुजुयोब्ला माने खोब माने जोंनि आबहावाफ्राबो सोलायलांबाय गाज्रि थासारियाव महर लालांदों
उम
गोदोनि जुगा ओ जेनेबा हमनानै ला बोथोरनि बेलायाव नों हमोब्ला एबा आबहावा गुबुंले जानायावनो हमोब्ला गोदोनिया खोब मानसिफ्रा खममोना सुबुं अनजिमाया
औ नंगौ
दा बेनिखायनो माने बै समावहाय हाग्रा बंग्रा बिदिनो ओ दंफां लाइफां बिफां लाइफांफोरा बारामोन
औ
जेनेबा नांगौसेबां दङमोन दा बैसेबाङा गैला दायो मानसि अनजिमाया बांनानै दानि जुगाव बयबो बिदिनो थाग्रा खुलिखौथ' नांगौ। नङा होमबा दा बेनि थाख खाय बिदिनो दंफां लाइफांफोरखौ दानस्रांबाय हाग्रा बंग्राफोरखौ दानस्रांबाय न' लुनानै थानो गोनां जाबाय नङा होमबा।
औ नंगौ।
बिदिनो आरो बबावबा जायगाफोराव बिदिनो ओ कारखानाफोर बायदिसिना दारिमिन लुनानै बिदिनो बारनि गुबुंले खालामबाय।
औ
थारमाने मानसिनि देहाफोराबो बैफोरनि ओ बैफोरनि गोहोमाव माने खोब बेमार आजारफोरा दानिया माने थाब सा-साबजानो माने ओ मा होनगोन बेखौ मानसिनियाव साबफायो आरो। बेमार आजारा दायो गोदोनि समाव औ औ बेमार आजारफोरा बांसिन जाग्रा जाबाय प्रेसार स्ट्रक नो सोरनाबा माबा माबिनो नङा होमबा टिभिनो माबानो
दा माने जोंनि आबहावाया गोबां गुबुंले जाबोबाय आरो सिगांनिफ्राय जोङो हमनानै रुजुनानै नायोबा आरो ना।
औ।
दा बेनिफ्राय मावनाय दांनायफ्रावबो बिदिनो ओ गोदोनिया गारि मथर बारा गैयामोन दानिया गारि मथ मथर बारा जाबाय गारि मथरजोंबो गुबुंले जायो नङा होमबा।
औ नंगौ।
औ नोंथाङा आं एसे बुंना होबाय दा नोंथाङाबो फंनैसो बुंदो। ओ गोदोनि दानि गेजेराव मा फारागथि नोंथांनि नोजोराव बांसिन गोहोम गोग्लैनाय नुयो?
औ ओ गोदोनि दिनावथ' जेनेबा जों बैसागुफोरखौबो बिदिनो दानिजों गोजामजों मिलायला दोना नोंथां
औ औ
जेनेबा बैसागु खुंनायावबो गोदोनि समाव जोङो इदिनो ज'-ज' जा-जाय इदिनो उन्दै गेदेर जेनेबा गामियावनो गावबा गाव रायजोआवनो खुंनानै जा इदिनो रंजायोमोन बाजायोमोन बयजोंबो मोजां सोमोन्दो ला जाखिलायोमोन दानियाथ' नै जेनेबा गावबागावसो खुंबायना बैसागुफोरखौबो।
औ औ नंग
गोदोनि गो-गोदोनि बैसागुखौ गोदोनि बैसागुआ माने एसे आलदा जायोमोन आरोना। माने मोजांसिन जायोमोन आरो जेनेबा रावनिबो रागा इदिनो जानाय लोंनाय दंबाबो मानि इसिबां दावराव- दावसि जायामोन नाथाय दानियाथ' नै गोबां बायदिसिना दावराव दावसि जायोना एसे एसेयावनो जेनेबा लोंनाय जानायाबो बारा जाबोनो हमबाय दानियाथ' गोदोनि दिनाव थ' जेनेबा लोङो जायोमोनबाबो एसेग्राब मानि दावराव- दावसि जायामोन आरो गोदोनि दिनाव बायदिसिना दा बिदिनो फांसन आरि माबााबि थायामोन आरोना जेनेबा गामियावनो रायजोआव नो जेनेबा न'खर न'खर बिदिनो खुङोमोन गामिनि मानसि फ्रानो इदिनो मोसायोमोन रंजायोमोन माजायोमोन। नाथाय दानिया बायदिसिना माबा अबेबा गोजानफोरनि माबा मुंदांखाफोर जेनेबा एतर एकत्रिस फोरखौ लेंहरो बिदिनो औ बिदिनो सिंगार फोर लिंहरो बिदिनो मोसायो ओमफफ्राय साइदावहाय बिदिनो माखासे बि गथ' गथ' उन्दैफ्रा जौ लोङो बायदिसिना ना माबा जायो लोङो सिग्रेट आलि सोबो जोंनो दानिया गाज्रिसिन जाबोनो हमबाय आरो बैसागु बैसागु माबा खुंनाया
औ औ माने जोंनि जेनेबा गोदोनि जोंनि जिथुनाखि बर'नि जोंनि बर'नि हारिमुनि दामजु दामग्राफोर बे फोरफोरखौ दा नुनो मोनला आरो ने बांसिन औ औ औ जेनबा दाथ' नोङो बबावबा दामग्रा नोङो माजोंबा माजोंबा एमपिफाययारनो माजों माजों मसे बक्सिं सो दामनानै मोसानाय नुनाय नङा होमबा औ
गावबागाव खुगाजोंसो खनोमोन। बिदिनो सिफुंफोरखौ दामोमोन खामफोर दामोमोन दानियाथ' माबा बायदिसिना दामग्रा आलादा ओंखारसै ना
औ
बांद्राय बाहायनाय जाला आरोना गोदोनि बुस्थुफोरखौ दानिया औ
औ
आरो नोंथाङाबो एसे बुंना होदो माबोरै बोरै सोलायबोदों एसे खोन्थाहरो
औ नोंथां। सोलायनाया जेनेबा हमनानै ला सिगाङाव जेरैबायदिमोन दानि सोलायनायाव माखासे बिथिङाव जोङो जौगानाय जेनेब्ला हम ला रांखावरि बिदि बिथिंफ्राव जोङो जौगानायखौ जों मोनदों नङा हबा नाथाय रांखावरि बिथिङाव माखासे जौगादों फारसेथिं जोङो गावनि आहाबावाखौ जोङो गुबुंले खालामदों। थासारिफ्रा गाज्रि जादों नङा हबा औ गोदोनि समावहाय जेनेबा हमनानै ला जोङो गामि गामिफोराव नोङो बिदिनो बोराय बुरै फोरा जौ लोङोमोन मायोममोन एसे एनै दामनानै देनानै न'आवनो ओ हमनानै ला न'आवनो जोङो संनानै लोङोमोन खिन्थु नाय दानि जुगाव जोङो उन्दै उन्दै जेनेबा हमना ला अथ्र' बोसोर जायैनि सिगांनो बांसिन गथ' उन्दै उन्दैफ्रानो बाइक साखावनानै सोरखौबा ओ लोगोआव लाफानानै बबावबा जौ लोंहैनानै सिग्रेट सेोबनाय बायदिसिना नङा होमबा जौखौ दायो माने बायेराफ्राव बुहुद माने माने मा होनगोन फाव थानायखाय माने न'निफ्राय गोजानाव थांनो बारा उसुबिदा जाला नालाय गथ' उन्दै उन्दै फ्राबो औ गथ' उन्दै उन्दैफ्राबो गोसोबायदि गारि मथरजों थांनो हासै नङा होमबा
औ
दा बिदियावनो नों गोसोबायदि न'नि बाहेरायाव थाबाय नालाय गामिनि बाहेरायाव थाबाय नालाय रावबो नुसो सनला गामिनि मानसिफ्राबो गोसोबायदि जानोसै लोंनोसै सोबनोसै ना
औ
औ बेफोरबायदियाव गोबां माने खहा गोनां नुयो आरो दा गो दोनिजों दानायजों रुजुयोब्ला बेनिफ्राय गोदोनि बायदिब्ला माने गामियावनो संनाय जानाय लोंनाय गामिनि बोराय बुरैफ्राल' एसे लोङोमोन गथ' उन्दै उन्दैफ्रा बारा लोंबाङामोन नङा होमबा मानो होनबा गोजानाव थांनो मोनामोन गामियावनो थानो गोनां जायोमोन औ बेफोरबायदियाव माखासे बिथिङाव माने गाज्रि गोहोम गोग्लैनाय नुनो मोनदों आरो बेराफारसे थिं जोङो दारिमिन जेनेब्ला हमनानै ला जों सोलायनाय होनोबा दारिमिन बायदिसिना लुनाय बेफोरबायदियाव जायगानि मानसिफोरा बिदिनो खामानि दामानि न'खर सुंनो थाखाय एसे एनै रांखावरि आरजिनो हादों नङा होमबा
औ
औ दा बेफोरबायदि आरो फारसेथिं नायोब्ला जोङो खहा मोनगोन फार्सेथिं नायोब्ला औ औ हारसिं नायोब्ला मोजां बेबायदिखौ आङो बांसिन नुहुरो आरो थेवबो जोङो जोंनि आबहावाखौ गुबुंले जानायखौ होबथानो थाखाय माखासे बे जोंनि बिफां लाइफां बारहावाफोरखौ गुबुंले खालामै जोङो माबाखौ थासारिखौ मोजां खालामनो नाजानांगौ आरो जेनेबा बिफां लाइफां गायनांगौ
औ
बायदिखौ जोङो खालामनो नांगौ आरो सोलायनाया जेसेबांखि सोलाया मानो गाज्रि गोहोम गोग्लैनायनिफ्राय जों बासायनो नाजानांगौ होननानै आं सानो आरो
औ
औ
दानियाथ' जेनेबा बिफां लाइफांफोरखौबो दा बांसिनानो दानफायसै आरोना गोदोनि बायदि दोनला बांसिन दानो नांगौब्लाबो मोनला बेवहायनो
फरेस्ट एरियाफोराव जेनेब्ला हमनानै ला जोङो माखासे मानसिफ्रा गुबुन दाबसे जायगानि मानसिफोरा जोंनि जायगायाव फैनानै हा दखल खालामनानै लाफैनाय बायदिसिना गोबां दावराव दावसि नङा होमबा औ बेफोरबायदि दायो सोलिदों दा बेफोरनिफ्राय जोङो मोजां जेरै होबथानानै लानो हायो जोंनि जेनेबा हाग्रा ओनसोलफोरखौ बेफोरबायदि जोङो माबा लानांगौ आरो सांग्रांथि लाबोनांगौ औ
गोदोथ' माने एथ'ग्राब माने बिदि रावबो बाहायामोना दंफांखौ नाथाय दानिया गोबां दानफायसै आरोना बाहायसै दाना बायदिसिना दा बानायसै बेफार खालामसै बिदिजोंनो फानखुमा फानखुमा जासै बेयावनो हमजानोसै गोदोनाथ' एसेबां मानि बिदि नङामोन ना
औ गोदोनिया खोब माने नोङो दंफां दानोबाबो गोरान दंफांफोरखौ दानोमोन बेनिफ्राय बन जानो थाखाय दामोमोन नङा होमबा अर संनो थाखाय ओंखाम संनानै दानो थाखाय बेनि अनगायै आरो गोदै इसेबां दानलाबायामोन दा नोंथां औ नोंथां माने टाइमआबो जाबाय नामा जोंना औ नोंथां औ दे दोनथ'बाय दे